औ थां औ खोनादों नों
दानिया जों मा दा सायाव सावरायनो नोंथां
नों दा दावबायनायनि सायाव एसे रालायनोसै नामा नोंथां?
दे जागोन दे नोंथां।
नोंथाङा अबाव अबाव बेरायखांखो अबाव अबाव बोरै बोरै मोनबोख मा मा जायगाफोराव बेरायखो?
उम आंथ' नोंथां औ आङो आसामनि जाय गोबां माखासे जायगायाव दावबायबाय नोंथां
औ
ओमफ्राय दावबायनानै आङो मोनसे जायगाखौ लानानै बुंसै नोंथां नङा होमबा?
औ औ
आङो दाव लखिमपुर डिस्ट्रिकआव दावबायहैखांबाय। लखिमपुर आरो धेमाजि डिस थिक ओजै सिमनसाफुरि बे साइदाव दावबायखांबाय आरोना। बे साइडआव दावबायनानै थांनानै आं ओरैबायदि नुहैदों जे जोंनि बर'फोरा बिखि गोबां दङ।
आच्छा जा लखिमपुर साइदआव ना?
खिमपुर धेमाजि सिमोनसापुरि।
सिमानसापरि
बे जोंनि बर'फोर दंसोगारो आरो ना नोंथां। आरो बिसनि हारिमु जायगाफ्राथ' जों मोजां। नोंथां ओमफ्राय ओजोंहाय बयबो बुङो बिराद दैबाना जादलाबायो होनना बुङो नाथाय बोथोर लानानै बोथोर। जायो आरो नोंथां। गासिबो टाइमावनो बोसोराव। बे बोसोर गासिबो टाइमावनो जाया ओरैनो बांसिन दैबाना जायोबा दैज्लां बोथोराव मानो होनबा हजोंहाय अखानि बिबाङा एसे बांसिन आरो जायगाया एसे दलहा।
औ।
बिनि थाखाय दैबाना जायो आरो आरो ओजोंहाय दैमा ओरैजाय दैमाया बांसिन दङ जाहैबाय बेखायनो दै दैमा बांसिन थानायनि थाखाय माने एसे अखा हाबानो दैया लोमो आरो। बे सिमोनसाफुरि। धेमाजि आरो लखिमपुर। बिसोरो। मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि खाथियाव माने हाजो दङ। हाजोजों नांजाबनाय खाथि। थि बे डिस्ट्रिक्टआ। जाय बे दैया हाजोनिफ्राय फैयो आरो। बे हाजो फैनानै बेयाव माने लोमो बिसिना बिनि थाखायनो ओजोंहाय बांसिन ओरै सोनाबारि रायजोनि मानसिफ्रा माने ओरै सानजायाखैजाय दैबाना बांसिन जायो होनना बुङो आरोखि।
अ
बिनि थाखायनो।
आंबो बेरायनायालाय आंबो। दावबायनाया लाय दावबायबाय। माखासे जोंनि। आं मोनसे जायगानि माबाखौ खोन्थानिसै ना एसे।
औ दे बुंदो नोंथां।
जोंनि बर'नि बायखोनदा नेरसोन होनोबा जोंना डिमापुराव दङ। मोनसे थांखांबाय आं दिमाफुराव दोङो ना। आङो तुथावजेन तुइनटि थ्रि आव थांदों इयावहाय। माने बे सम। महाय। जों कलेजनिफ्राय थांदों आरो। अम बहुत जोंना। कलेजनि मास्टारफोरबो थांदों। जों सटुदेन बिराद मेरला मा नि बर'फोर गोजा बिराद मेला बेरायनो थांदों आरो जों बेयाव
औ कलेजनि ज'थांदों आरो नोंथांमोनहा औ।
थांनानै नुहैदों। गोदोनि जोंनि बर रायजो बर'राजा रानिफोर थाग्रा मेहेलफोरनिफ्राय दा बियो सिमपोल नुहैनानै माने बिराद मोजां मोनहैदों आरो बेयावहाय आङो जोंनि बर हारिनि जिहेथु गोदोनि राजा रानिजोंथ खोनादोंसोमोन मेगनजोंथ नुफेराखै बर'निबो राजा दं रानि दं होननाय जों खोनायोलसोमोन आंथ खोनादोंलसोमोन जे दङ खुनु जोङा ओरै दं ओरै दं मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोना- आं थांनानै नुहैबाय आंबो माने गोसोखौ बिराद मोजां मो-नांबोदों आरो गोदोनि मेहेलफोरनि जिहेतु खुन्थिया सुन्थिया जेरै बायनाय एसे बायला बायलि जाबाय एबा खै बोसोरनि दा बेफोर खौथ बुंनो हाला नों एथ बोसोर बसोर बोसोर जाबाय बायला बायलाथ जाखागोन ना अब्लाबो नेरसोन हिसाबै दङ
औ जों जोंनि बर
ओं बरनि नाम मोनसे थायो आरो बेयावहाय नेरसोन हिसाबै बिराद मोजां औ बिराद मोजां डेकरेसन खालामनानै दोनदों आरो जेरै जों फिलिमफ्राव नुयो मेहेलफोर
औ औ माने बे डिमापुराव बरनि राजा थायोमोन आरो ना नोंथां
औ औ औ
ओ बरनि राजा गोदोनि बायखोनदा नेरसोन बरनि
औ औ
औ
दे मोजां नांदों बेवहाय बेरायनानै फैनानै खनसे बेरायखांबाय आं बेयावहाय आरो माखासे जेनेबा जोंनि बेजाय वेस्ट कार्बि आंलंआवहाय लास्ट डिसेम्बराव जोंना फेलकन फेस्टिभेल होननाय मोनसे फेस्टिभेल जायो गिदिर नो नोंथाङा खोना फेरदों ना फेराखै थाय
खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनाबाय भेलकन फेस्टिभेल औ
बेयावबो थांखांबाय आं खननै थांखांबाय।
औ
बेयावबो मोजां माने बिराद
ओरैनो फिलकन फेस्टि रमा हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय गाव गावबागाव हारिखौ दिन्थियो नामा फेलकन फेस्टिभेलाव?
बेफोरबायदि हारि दिन्थिफुंनायथ' आं बेवहाय नुवाखै। जितु माने फेस्टिभेल जायो बेयावहाय जेनेबा जोंनि बिदि बर'फोरनि बायदि बर' हारिनि माबा बेबायदि ट्रेडिसनेलथ' बिदि माने माबा गैया
औ
जानो हागौ खोमा थागोनबो खिन्थु मेन प्रग्रामावहाय आं गाहैनाय जायाखै बेवहाय।
अ जिखुनु फग्राम जायो होननाय थांबाय आरोखि फग्रामाव
हरावहाय सिंगारफोर फैयो गिदिर-गिदिर। बेफोराव थांबाय सिंगार गिदिर-गिदिर नायबाय आरो माने बहुत माने बहुत दाब-दाब जायगानिफ्राय बेयावहाय मान थैयो नालाय माने माने गोजान-गोजान जायगानि सोरबा सिनाखि आनसिनाखि लोगो मोनजोबो नालाय बेवहाय। माने बेराद मोजां नाङो आरो बेयावहाय जायगायाबो गुसु दै दङ आरो नाव दङ बट
औ
माने एफोराव इन्जय खालाम ना हायो आरो माने गोसोफोरखौ फ्रि खालामहैनो हायो बेवहाय गुबुन-गुबुन जायगानि मानसि लोगो मोननायजों नो गुबुन-गुबुन मानसिनि मानसि फोरजों लारायनो मोनो। बेयावहाय बेरायनो मोनो। आरो बेवहाय दखान खान होनानै रां आरजिनोबो हायो बुहुदानो जेनेबा जोंनि नरमेलि नरमेलि जोङो दखानफ्राव बेयाव लामानि दखानफ्राव जेनेबा जों गामियारि दखान बा जों नरमेल दखानाव ओरैनो जेनेबा जोंना दै बथल फोरा दसथाखा जायो नङा होमबा आधालितारावनो दस थागा जायो जेनेबा जोंनो सिफफ्रा नोङो मेथायफ्राबो जोंना थायबानि मेथाइफ्रा बेवहाय दस थाखा माने रां आरजिनो हायो आरो बेयाव वाय एसे दखान दखानदारफ्राबो दखान होननानै मानानै बेफोरबायदिहाय माने मोजां बेरायनोलाय आरो दामाबो माने बेफोराव बेरायनानै बेफोरखौ इन्जय खालामनायाव माने दामफोरखौबो गिनाय फैयो आरो
औ औ आङो माबानि ओजोंहाय लखिमपुरावबो मोनसे ओ माबा दाम बानायगासिनो दंना सबनस्रि दाम जेराव कारेन्ट इलेक्ट्रिसिटि जोंनि आसामाव दैथायगोन दा बेयाव बानाय गासिनो आरो दाम दै बेसेबांबा गिदिर दै बेखौ होथेनानै बेवहायनो इलेक्ट्रिसिटि जेनेरेट माने मोब्लिब दिहुनन्नाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरो दाबो दिहुनथ'वाखै बानायोगासिनोसो दं माने बे बे जायगायाव बेरायहैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो आं
अ
गुसु बारनाङो ओरै हाजो फारफोरथिंबो हाजो हाजो दङ माने बे जायगायाव थांबाथाय गोसोखौ ओरैबायदि सान्थि मोनो आरोना
औ
ओ ओरैनो आरो नों
जेरै दावबायनाय होनोबा बेरायनाय होनोबा माने गोसोखौ मोजां नाङो आरो
औ सान्थि मोनो
माखासे जिहेथु माने खामानि सामानिफोरनि एसे टेनसन थायो माखासे पार्सनेल प्रब्लेम थेनसन थायो बेफोरखौ माने जों दाबायनायनि गेजेराव जों माने माखासे माइन्दनथ'फ्रा फ्रेस जायो आरो
औ गोसो गोसोखौ साफा मोनो औ आरो बेरायनायजों लोगोसे गोदान गोदान आइदियाफोर मोनबोयो नङा होमबा नोंथां माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव मानसि रा माबायदि थायो माबायदि बिदि जायो बेफोरखौबो जों मिथिनानै फैयो नङा होंनबा दावबाय आरो बैफोरनि बे जों माखा माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनानै लानानै फैनो हायो
माखासे नलेज मोनबोयो आरो जों बे
औ औ औ नलेजनि गुन मोनबोयो
बिदिनो बेरायनो मा मा नांगौ दावबायनांगौ मानसिया सम बरननानैबाबो माने खामानि खामानिफोरखौ दोनथ'नानैबाबो
औ औ बोसोराव खननै खनथामखौ दावबायनांगौ आरो ना नोंथां अ
अब्ला माने गोसोफ्राबो मोजां थायो।
औ
से सानफ'नो हायै बुस्थु माने माइनाव जमा जानायफ्राबो फ्रि जायो माने गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनो माने
औ औ आरो जेराव दावबायग्रा जायगा थायोब्ला जायगायाबो एसे डेभलप जायो आरो नङा होमबा नोंथां ओम जेराव जायगानि सुबुंफ्रा रां आर्जिनो खाबु मोनो।
नंगौ नंगौ आजिकालिनि जुगावथ' सब बिदि गोजासो जेनेबा
औ
माने दावबायग्रा जायगा बहुद दाब दाब जायगायाव ओंखारबायथ' जोंनि गोजानाव दावबायनो हायाबो जायगाफ्रावनो बहुद दङ। आजिखालि फिसा फिसा वाटारफल दङ। फिसा फिसा गारदेन फोरबो बानायो। एबा गामियारिनि गामियारिफ्रावबो गा माबा थायो जोंना वाटारफल थाहैबाय। टाउनफ्रावबो जोंना गार्देन थ' बेरायनो हायो एसे गिदिर द्रायाव गार्देन बानानानै दोनै बेफोरावहाय बेरायनानै
ओ औ जेरै ए खोनानाय क'क्राझाराव दङ' जेरै दिप्लाइ गौरां बायदि बायदि दङ' आरो ना बेफोरबायदि जायगा बानायनानै माने रां खा आरजि ओ रां खामायनो खाबु मोनो आरो दावबायग्रा जायगा खालामनानै
गौराङावबो थांखांबाय आं थांनायालाय।
अ।
मोजां जायगाफोरा स साफा -
साफाना?
औ जिरायग्रा दङ' आराम। थांनानै जिरायनानै बेदेस फिथाइ लांनानै जाहैनो हायो बाखै जाग्रा मुवा लानानै माने बेयावहाय फेमिलिबो इनजय खालामहैनो हायो औ खाथि खाला द'खान दङ। मोजां आरो जोंना ओजों बर'फोर लोगो मोनहैजोबो नालाय
औ औ।
हिसाबै माने मोजां जायो आरो जोंनि बर'नि जायगा हिसाबै मोजाङानो।
बे जायगायावहाय गौरां दङ', दिरबिल दङ' आरो दिेब्लाय मोनथाम जायगा नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
खोनानायाव
नंगौ नंगौ नंगौ होमबा नोंथां जों दा दावबायनायनि रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा ना?
औ दे नोंथां उनाव आरो राय सावरायफिननो खाबु मोनगोन नङा होमबा नोंथां दे जागोन।